नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों बर'नि हारिमुखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा।
औ औ जों हारिमु होननानै बुङोबथ' जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि जोंहा बर'हा मोनसे गावनो गाव हारिमु दं नङा होमबा
औ दं।
जोंहा बर'आ दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय आरो मावनाय दांनाय जोंनि हाबा हुखा गासैखौबो जों बर'फोरा रोंखा राखा आरो बेफोर गासैखौबो लानानैसो जोंनि हारिमुवा जोनोम जादों नङा होमबा। जोंनि बर' हारिमुवा मोनसे समायना हारिमु जोङो गावगायनो गाननाय जोमनाय दं जेरै आइजोफोरा दख'ना गानो हौवासाफोरा जेरै गामसा गानो आर'नाइ लायो। थिग बिदिनो जोंनि हारिमुवा बे गाननाय जोमनायजोंबो बेरखाङो। आरो लोगोसे जोङो जोंनि दानाय लुनाय आरो जोंनि बे मावनाय दांनाय हाबा हुखा बेफोर गासैखौबो लानानैसो हारिमुवा मोनसे माने गोख्रों जादों नङा होमबा बेफोरखौ गासै बेखौबो गारनानै जोङो मोनसे हारिमु जानो हाया आरो जाय हारिमुवा जाय हारियाव जुदि हारिमु गैया बे हारिया थांना थानो बारा गोबाव माने गोमालांनो बारा सम नाङा आरो बेखायनो हारिमुवाबो मोनसे हारिनि गोबो माने बहुद गोख्रों खामानि हाबाखौ लाखियो आरो माने गोख्रों लाखियो आरो। जाय हारिजोंसो जोङो बुहुमाव सिनायथि होनो हायो दिनै बुंनो थाङोब्ला हारिमुनि गेजेरजों बोरै सिनायथि होनाय जेरै बागुरुम्बा दोहौ मोसानायजों दिनै बुहुम दरबारावनो बुहुमखौ सिनाय होनो हाबाय नङा होमबा जोंनि बे मोसानाय मुसुरनायजोंबो जों बुहुमाव गावखौ सिनायथि होनो हायो जोंनि बर' हारिनि मानसि। जों बोदि बे मुलुगाव थांनानै दङ जों बे सा-सानजा ओ भारत रायजोआव जों बोदि रायजो जानानै दङ बेबो मोनसे जोंनि हारिमुजों सिनायथि होनो हायो आरो। जेरै बहाबा नोङो थांनो थाङोबा बहाबा नोङो ओंखारलाङोब्ला जेरै आइजोफोरा दख' दख'ना गानो नङा होमबा बै दख'नाखौ गुबुन मानसियाबो जुदि नुयोब्ला अ बे बर' हारिनि मानसि बा बर' हारिनि सेंग्रा जेरै आर'नाइ गोदोनायाव लायोब्ला गामसा गानोब्ला बेखौ गुबुन हारियाबो मिथिया नङा मिथिखायो आरो दानिया भारतावनो मानोना आर'नाइयानो बुहुम दरबाराव दिनै गोबां जायगायाव गोसार जोबबाय दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि नङा होमबा बिथाङाबो दिनै बुहुमावनो गिदिङो नाथाय आर'नाइखौ बिनि गोदोननायाव लानानै दिनै बेरायनायखौ जों नुदों नङा होमबा बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि माने जौगानायनि बेफोरबो जोंखौ बुहुमाव सिनायथि होनायनि बेबो मोनसे सरसा जायो आरो नङा होमबा बे गोदोनायाव गार गाननाया ड्रेसाआ मा बबे हारिनि बेखौथ' गुबुन मुलुगनि मानसिफोरानो बिजिरगोन नङा होमबा बेफोरावनो जोंनि हारियाबो मोनसे सिनायथि होजायो आरो अब्ला आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों जे हारिखौ जोंनि हारिखौ फोजौनाय फारसेयाव जोंनि बे हारिमुखौ जों बोरैहाय खालामबावनांगोन आरो जों गोजौ फारसे दावगालांनायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
थारैनो औ हागोन नोंथां
औ
दाथ' नोंथाङा गोबां सोमोन्दै बुं गोबां हारिमुनि सोमोन्दै बुंलां माबायानो आं सिनि दाजा दा हारिमु होनना बुङोब्लाथ' मोनसे हारिनि आयना। जायखौ जोङो जिखिनि जोङो दिनै गावखौ सिनायथि होनोब्ला आं हमना ला बर' आं मिसिं आं आसामिस मोनफ्रोमबो हारियानो गावनि मोनसे मोनसे हारिमु दं आरो हारिमुआनो मानसिनि सिनायथि जों दिनै गावखौ सिनायथि होदों माजों जों जोंनि रावनि गेजेरजों एबा जोंनि गाननाय जोमनायनि गेजेरजों सासे सु ङा हारिमु गैयाब्ला बे सुबुं माहारि हिसाबै गावखौ सिनायथि होनोबो हानाय नङा। एबा समारि हिसाबै बे थांनानै थानाया गोब्राब जागोन। औ नोंथाङा बुंबाय जे बोरैजाय जौगाहोन होननानै औ दानि नोंथाङा बुंदों जे जों हानायमानि गुबुननि सिगाङायाव जोंनि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायखौ दिन्थिनांगोन एबा गुबुनाबो जोंनि गान्नाय जोमनायखौ मोजां नुनानै जेब्ला बोजबगोन बिसोरबो गुबुन हादोराव थाङोब्ला गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंनि मोनसे जिनिस हमनानै ला गामसाखौ गानोब्ला एबा सोरबा गुबुन आइजोआ दख'ना गानोब्ला एबा सोरबा आर'नाइ लायोब्ला औ सोंगोन बे एसेबां समायना ड्रेस बबे मोनसे हारिनि ड्रेस बर' हारिनि ड्रेस अ बर' होननाय जाथि दं ओरैबायदि जागायाव बेबायदि जागोन। जोङो बेखायनो जोंनि गाननाय जोमनायखौ गुबुना बज'बोब्ला बेखौ जोङो ओ रायनो नाङा एबा बिनि बिखौ नेवसिनो नाङा जों बजबनांगोन औ। दा जोंनि हारिनि ड्रेसखौ मोजां मोनदों थारैनो गो-गोग्गाथाव बाथ्रा दा बेबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे गुबुना जोंनि हा-हा जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनलांब्लासो जोंनि हारिमुवा सारा बुहुमावनो गो-गोसारगोन एबा सारा भारत हादरावनो गोसार होननानै आं सानो आरो नोंथां दा एसे नोंथाङा होबावदो।
औ नोंगौ नोंथाङा बुंनाया बे सैथो जेनेब्ला जोङो गुबुनखौ गुबुन ड्रेस गुबुन मानसियाबो जोंनि ड्रेसखौ गोदोनायाव लागोन। बेयाव जोंहा खर' सानांगौ गैया नङा होमबा नोंथां। ओ जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि आर'नाइखौ लाब्लासो आरो जोंनि बे फालांगि बोलाबो जौगागोन नङा होमबा नोंथां जोंनि अकल जोंनि बे जखायसे से बर'आल' जुदि जोंनि हारिमु ड्रेसखो गानबाय थायोब्ला जोंनि फालांगि आबोथ' जौगानांगोन नङा होमबा जोंनि फालांगिखौबो जौगा होनोबा बे फोरबो मोनफा मोनफा बिफाव लायो आरो नोंथां सापस जेनेबा जोंनि जोंनि आर'नाइखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बायनानै गोदोनायाव लाबाय। बेखौ जोंहा खर' सानांगौ गोनांथि गैया नङा होमबा बेसोरथ' दिनै जोंनि गाननाय जोमनायखौ बिसोर गावसोर सेना लांनानि जोंनिफ्राय ओ बेयो जोंनि ड्रेस होननानै बिसोरथ' बुंना लानो हाया नङा होमबा? जोंनि आर'नाइआ जोंनि आर'नाइआ जोंनि दख'नाया दिनै जि आइ टेक मोनबाय दिनै नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव बे जुग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाब्बाय नङा होमबा?
औ औ।
अब्ला बे रखम ड्रेसखौ दिनै गुबुन हारिया जोंनि ड्रेस होननानै सेना लानो हाया आरो जोंहा बियोनि सायाव गिनांगौ जेबोआनो गैखाला नङा होमबा?
नोंगौ।
बेखायनो जों गुबुन हारिनि मानसिफोराबो दख'ना गानोबा जोङो बेयाव बाजा नाङा। आरो गुबुन हारियानि मानसिफोरा जेरै बागुरुमबा मोसायोब्ला बेखौबो जों बाजा नाङा बर' ड्रेसजों गाननानै।
बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि हारिखौबो जेनेबा फोजौनायखौ ओ मदद होयो आरो जों बिफोरनि एगेन्स्टआव जुदि हदायनो ससियेल मिडियाआव जुदि नांलायबाय थायोब्ला बिथांमोनहाबो जुदि सोंखारिनाय फैगोन जोंनि हारिनि सायाव नङा होमबा नोंथां? जों दिनै बिहु द्रेस गाननानै मालाबा लोगो जुरिया फरायलायनाय जुरिया समाव जोङो मोसागोन बिहु मोसानायखौबो नङा होमबा बेगफोरखौबो बिसोर खर' स खर' साया औ। फै जोंदों गोजोन फैयो आरो जोंदों रंजाफै बिदिसो बज'बनानै लायो बिसोरो। थिग बिदिनो जोंनि हारसिनि मानसिफोराबो जोंनि जार हारिनि मानसिफोराबो बोजबनो हानांगोन गुबुन मानसिखौबो अब्लासो जोंनि बेयो आर'नाइफोराबो फानजागोन बाय मार्केट लेभेलाव नङा होमबा हाथ थाय बाजार लेभेलाव अब्ला जोंहाबो गोबां रां आरजिनो हागोन जोंनि जायफोरा आर'नाइ दागिरि जायफोरा जि दागिरि बिथांमोना थ' रां आरजिनो हागोन नङा होमबा बेखायनो जोङो बेफोरखौबो जोङो फेहेरनायाव जों हेफाजाब होनांगोन आरो मानोना जोंनि हारिमुखौ ओ जोंनि बे जखायसे जोंनि बिस लाख पसिस लाख बर' हारियाल' सिबिबोला जाया गुबुन हारियाबो जोंखौ मोजां मोनना अनसायनो हा हानांगोन अब्लासो जोङो गोजौ फारसे आवगायलांबाय थागोन आरो नोंथां।
थारैनो नंगौ नोंथां।
औ आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जे जोंनि हारिमुखौ आरो ओ जों मा मा बिथिङाव जोङो लानो हाबावगौ जोंनि दामनाय देनाय मुसुरनाय नङा होमबा बेफोरजोंबो जों हारिमुखौ सिबिनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ थारैनो नोंथां
औ
नोंथाङानो गोबां खोथा बुंलांबाय दानि जेरै बुंबाय जोंनि बागुरुमबा मोसानाय जों दाखालि बावैसो जानानै थांनाय जोंनि मोनसे जारिमिनारि मोसानाय जायखौ गुवाहाटियाव हदोंमोन बेहाय सारा नि मानसिफ्रानो फैदों एबा सारा प्रिथिबिनि बिजित बिजिर सुसंबाय थानाय सुबुंफोरा बिजिर फैदों दा बेनिफ्रायबो जों जोङो बुहुमाव मोनसे मेसेज होदों दे जोंबो बर' हारि हिसाबै थांनानै दं। जोंहाबो गावनि राव दङ हारिमु दं मोसानाय दं गाननाय दं दा बेखौ दिनै जोंनि इण्डियाआवल' नङा सारा बुहुमावनो नुदों औ बर' हारिनि मोनसे मोसानाय बेबायदि बेसेबांबा मिलौदों दा बिनि गेजेराव जोङो दिनै बुंनो हागोन जे बर'नि हारिमुवा दिनै मोनसे गावनि गेजेरावल' जानानै गैया गावनि गेजेरावल' मोनसे सिमा खानानै दोनाखै जोङो आसाम हादराव आसाम रा-रायजोआव सिनायदों भारत हादारिआव सिनायजादों एबा सारा बुहुमावस सिनाय जादों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव खामानि
औ
आरो उननि समफोरावबो जेब्ला गुबुनफोरा बे बेफोरखौ बबेबा मिथिंफोराव बबेबा इउनिभारसिटिफोराव सोरबा गथ'फ्रा मोसायोब्ला गुबुन हारिनि फरायसाफोरा जुदि बर'नि बागुरुमबाखौ मोसायोब्ला बेबो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव बाथ्रा मानोना जोंनि हारिनि मोसानायानो ओरैबायदि सोरबा खाम दामनाय खोनायोब्ला सिफुं सुनाय खोनायोब्ला सोरबा बेरामि मानयाबो मोसानो लुबैयो सोरबा लोमजाबाय थानाय मानसियाबो गावखौ मुलि होनाय बायदि मोनो गोजोननाय मोनो देहा बे जोंनि मानोना जोंनि मोनफ्रोमबो देंखोफोरानो माब्लाबा दुखुखौ फोरमायनाय माब्लाबा सोरनिबा गोजोननाय फोरमायनाय बेबायदि मोनसे मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां एबा सुबुंजों सोमोनद गोनांखायनो जों दिनै जाय जोंनि ओ दामनाय-देनायखौ बयबो मोजां मोनो होननानै जों बुंनांगोन नोंथां बेनिफ्राय बेबायदिनो जोङो जोंनि हारिनि ड्रेसफोरखौबो गुबुननि सिगाङाव देखायनानै दानि नोंथाङा बुंनाय बायदि बज'ब्ला जों नेउसि नाङा थारैनो नोंगौ जों नेवसिनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा जोंनि सायाव जाय सोमजिगोन बिथांमोनहा गाज्रिनो जों गाननाय जेब्लासिम जोंनि रावखौ जोंनि गाननाय-जोमनाय जोंनि जानायखौ गुबुना नुनानै सोलोंलाङा अब्लासिम जों बेखौ फेहेरनो हानाय नङा। बे आखाइ थानाय बर'फोरा जों बर'फोराथ' जेरै हिसाबै जों दिनै बर' हिसाबै थांना दंखायो जोंहा जों मिथिगौ जोंनि दारिमिनना माबायदि दा जों गुबुननोबो बे फेरना जानांगोन जों जेरैजाय गुबुन हादोरनि जों जारिमिनखौ फरायो बिजाबफोराव थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि हारिमिनाबो लिरजानाय जानो नांगोन गुबुन फोराव फरायजानाय जानांगोन अब्लासो मिथिगोन जे बर'आ बेसेबां सोंगोरस खालामनानै दिनै जायो बे मोनसे थाखोसे मोनफैदों एबा बे मोनसे स्टेटासखौ लानो हादों। दा एसे बुंना होबावदो नोंथाङा आंनो
औ नंगौ नोंथांबुंनाया सैथो आरो गनायथाव जों बर'फोरा जेरै जों नोंथाङा बुंलांबाय गुबुनफोराव फरायोब्ला इउनिभारसिटि लेभेलनि फरायोब्ला बिथांमोनजों जेनेबा मोसायोब्ला जों बिसोरनि सायाव जेबो हेंथा होनाङा नङा होमबा बिथांमोनहा मोसा दों अनजायदों आरो जोंनि बे राव हारिमुजों लोगोसे जों रोजाबनाय मेथाइ खननाय बेफो रजोंबो जोङो हारिमुखौ जोङो सिबिनो हायो नङा होमबा नों थां दिनै बुहुमाव दिनै रोजाबनानैबो दिनै मुलुगाव गोबां मानसियानो दिनै सिनायथि जादों नङा होमबा नोंथां। बिदिनो देंखोआबो जोंनि हारिमुजों मोनसे सोमोन्दो दोङ जेरै गथ' बुरखायनाय। बिदिनो मोजां मोनलायनाय जंखायलायनाय मेथाइ। बिदिनो गोबां सोरबा बोराय बुरिखौ लानानै थुलुंगा होनानै मोसा माने मेथाइ खननाय। माने जोंनि बर'नि मेथाइ खननायाबो मबेबा हारि जों सोमोन्दो थानाय गोबां मेथाइ दोङो आरो जेरै हादोर मोजां मोननाय बा माने ओ सोमावसारनायनि मेथाइ खननाय गोबां बेफोरबो जोंनि हारिमुजोंनो बेरखां थांबोनाय नुयो आरो नोंथां अब्ला नों थां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनावनो लाखिथनोसै नामा। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ साबायखर थाबाय नोंथां।